औ
औ खुलुमबाय।
आं
नोंथाङा दा मा खालामगासिनोमोन?
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां।
ए बिदिब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बर' समाजावहाय औवाया माबोरैहाय जायगा मोनदों बेनि सोमोन्दैहाय आं एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
उम ओ औवा होननानै बुङोब्ला औवायाथ' जोंनि बर' समाजावहाय ओ गोबां जायगा मोनबोदों नङा होमबा। जोंनि जोंनि समाजावहाय जोङो गुवारै जायगा मोनबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औवाखौहाय। ओ जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआवहाय जोङो औवा नङाबानो जाया होननानै बुंजायो। जोंनि सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायावहाय ओ औवा होननानै बुङोब्ला औवाया जाहैबाय बुहुमनि मादाव गोजौसिन बा देरसिननो गांसो। हारिनि लाइफां आरो औवाया बे औवा खौहाय ओ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गावसोरनि थांना थानायनि राहा हिसाबैबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
औवाखौ औवाखौ जोङो गोबां बाहायनो गोबां बायदिसिना आइजें आयला बानायनानै बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बर'फोरखौहाय जेरै ओ जोंहा गिबियावनो ओ बर'फोराहाय औवाखौ मा होनो होनब्ला जोंहा मोनसे बाथ्राबो दङ जोङो औवाखौहाय बर'फोरा जोनोम जाजेन नायनिफ्राय थैजासिम नांगौ होननानै जोंहा मोनसे बाथ्रा दङो आरो मानोना जोनोम जानायावहाय जोङो गोदोनि समावहाय ओ गथ'फोरनि उथुमायखौ औवाजों हायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो बिजाब फोरावबो लिरनाय दङ आरो जोङो आबै आबौ नि खुगा खुगानिफ्रायबो जोङो मिथिबोनो मोनबोदों आरो उम दाथ' बेफोरबायदिया सोलिला नाथाय गोदोनि समाव सोलियोमोन आरो। आरो जोंहा थैनाय समावबो थैनाय समाव गोथैखौ बानलांनो थाखाय जोङो औवाजोंसो हेबनानै बे सायाव थिखांनानै जोङो गोथै खौहाय बानलांनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बेनिफ्राय जोंहा ओ ओंखाम संनो थाखाय ओंखाम संनानै जोङो ओंखामखौ एरखावनो थाखाय जा खादौ बाहायोना। बे खादौआबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय आरो बेनि अनगायै ओंख्रि ओ बेबायदिनो जहलफोर सङोबा दालिफोर आलु बेबायदि सङोबा जोंहा बे बेखौ सानो थाखाय सागं हिसाबैबो बाहायो बेखौबो जोङो औवानिनो बानायनानै लायो ओ‌ बेनिफाय खोलसिफोरखौबो गोदोहाय औवानि बानायना लानायखौ खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेबादिनो ओ मोजां मोजां गोबां आइजें आइलाफोर बानायनानै लायोमोन बर'फोराहाय बेनिफ्राय ओ जौआवहाय जौ बिदैखौ मोजाङै ओ बैबादि अफ्रिखौ अफ्रिया जेरै जेरैबादि ना आ नाङा हुसिया मोजाङै जौखौ हायखां हरजानायनि थाखाय जान्थाबो बानायनानै लायोमोन जानथाखौ खौहाय जौआव सोनानै दोनोमोन आरो बिदिब्ला बानायनानै लायोमोन बेनिफ्राय ओम ओ बेनिफ्राय जोंहा संग्राय सानद्रि खादाफोर बेफोरखौबो खादा दुलि बेफोरबादि गोबां बुस्थु जोंहा माइ आबाद मावनायावहाय जेनोबा माइ जावनो माइ सालिनो बेनि थाखाय संग्राय सानद्रि आरो बेखौ माइ फोरखौ दोन्थ'नो थाखाय खादा बेखौबो औवानि बानायनानै लायोमोन आरो आरोबाव दुलिखौहाय जोङो ओ माइखौ गोबाव समनि थाखाय दोन्थुमनानै बेखौनो जाबाय थानो थाखाय बे दोन्थुमनो जायगा खौबो औवानि दुलि हेबनानैहाय ओ‌ औवानि औवाजोंनो हेबनानै बेखौ गोबोरखिफोरजों लिरनानै गोबोरखि हा होनानै लिरनानै बेआवनो माइखौहाय दोननाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय दाथ' बेफोरखौ बारा नुबांलिआ उम आथिखालावहाय बेनिफ्राय जोंहा नाहा मैहा थांनो थाखाय बेबादि बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जायो जायो बेबायदि मैहुर खालामनायावबो जोंहा माखासे आइजें आयलाफोर बाहायो आरो बेफोर जाहैबाय जोंहा ना हमनायावहाय ओ जेखाइ बाहायो जेखाइ खबाइ ना लानो थाखाय खबाइ बाहायो आरो सानो थाखाय सेन खखा बायदि ओ बाहायो बेफोरखौबो औवानिनो हेबनानै लायो ओ बेनिफ्राय जोंहा आबाद मावनायावबो ओ माखासे नांगौ जानाय ओ जोंहा औवाजोंनो बानायनानै लायो जे जेरैहाय हुखि हुखेन बावखा माइ बान्नो थाखाय जोङो बावखाखौ बाहायनाय जायो हुखेनखौहाय माइफोरखौ बेबादिनो मारा होनाय आबादफोर बिबायदिनो सबायाइफोरखौ मारा होनाय बेफोरावहाय ओ एरलानानै बैफोर गाज्रि जेन'बा ओ नाङै माबाखौ खौहाय एरलानानै गाहरनो थाखाय जोङो हुखेनखौ बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा उम जुंगाल मै हासिनि बेफोरखौबो औवानि बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा औवाखौ जों न' लुनायावबो बाहायो न' लुनो थाखायबो औवा नङाब्लानो जाया आथिखालावहाय बिरोंदामिननि मुगायावबो औवा नङाबानो जाया न' लुनो थाखाय औवाखौ नांखाथारगौ नों बिल्डिं लुबाबो बेसेबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुयो नाथाय बे बिल्डिं लुनायावबो औवा नङाबानो जाया आरो बेनिखायनो औवाखौ जोंनो नांथारगौ औवाजों जोङो ओ लेखा बिलाइबो बानायनाय नुयो ओ‌ औवा नङाबा जोंहा लेखा बिलाइखौ माजों बानायगौमोन बेखौथ' जोङो ओ मिथिनानै मोना आरो नाथाय औवाजों लेखा बिलाइ बानायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो ओ बेनिखायनो औवाया गोबां हेफाजाब होयो जोंनि जिउआवहाय जोंनि थांनानै थानायावहाय औवाया जोंखौहाय गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा दालांफोर बानायब्रबनांगौ जेनेबा बबेबा गामियावहाय दैबाना लोबनानै बा बबेबा दालाङा बायब्रबनानै जोंहा गाज्रि जाबाय होनोमबा बे दालांखौ बानोब्रबनो थाखाय गामिनि मानसिफ्रा ज' जानानै खाथिनि औवाफोरखौनो दानब्रबनानै दालां फिसाफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो बबेबा बान्दोफोर बायदों बेफोरबायदि बान्दोफोरखौहाय होबथानो थाखाय जेनेबा बान्दोफोरखौ मोजाङै खालामनानै दोनफिननो थाखायबो औवाखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिफ्राय आबाद मावनायाव बेबायदिनो आबाद फसलफोर गायनायावहाय खोथियाफोर फोनायावहाय माइ माइ दुब्लिफोरावहाय मोसौफोरखौहाय जाजानो गियोना बेफोरबायदि जुनादफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय औवाखौहाय बेरा दुमनानैबो होनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोगोनार खुमब्रा बायदि आबाद गायोब्लाबो बेवहाय जानला होनो थाखाय थाखायबो औवाखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औन दां
बेबायदिनो औवानि गेजेरजोंबो औवाखौ जेनेबा आबाद महरै बाहायनानैबो औवा गायनानै गोबां फुवार फुवार औवा गायनानैहाय आथिखालावहाय बेनि गेजेरजों जिउ खुंनायखौबो जोङो नुनो मोनसै माखासे आबादारिफोर फोराहाय बेजोंनो गावसोरनि फिसाफोरखौबो फोरोंनाय बेफोरबायदि गावनि संसारखौ खुंलांनायखौ जोङो आथिखालाव बेहाय नुनो मोनो आरो बेनिखायनो औवाया जोंनि बर' समाजावहाय जोबोद जोबोर गुवारैहाय जायगा मोनदों होननानै जोङो बुंनो हायो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसोमोन नामा
औ नोंथां आङो बर' म बाहायांदोंमोन दा आङो सावरायनो हागोन ना नोंथां दा
औ
औ दा जोंनि औ जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव सोनारनानै थाबोनानै मिथिंगानि ओमफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफांफोरनि सायावनो बांसिन सोनारबोदों हिसाबै गोबांथार जोंनि मैगं थाइगंफोरखौबो जोंनि बर' हारिया ओ जोंनि हाग्रानिफ्रायनो मुलि हारिनि लाइफां हिसाबै बाहायदोंमोन आरो खायसे हाबुम हाग्रा दंफां माबा माबि फोर खौहाय हाग्रानिफ्रायनो बाहायबोदोंमोन हाग्रानि लाइफांफोरखौनो बाहायबोदोंमोन आरो बेफोरनि मादावहाय दङ जोंहा ओ मानिमुनि मानि मुनिखौ जायोब्ला जोंहा उदैया मोजां थायो होननानै फोथायनाय दङ आरो आरो बे मा मानि मुनिया मोननै रोखोमनि दङ जोंहा मोनसे एसे गिदिरसिन आरो मोनसेया एसे फिसासिन आरो दंबावो जोंहा आ खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौ जायोब्लाबो उदैया मोजां थायो होननानै बुंदों आरो आरो बावहाय दंबावो जोंहा ओ थास' थास' गोसोमनि देन्थाखौ जा जोंहा मालाबाबो थैनि खम जाया होननानै फोथायबोदों आरो अनगायैबो दङ जोंहा गंगार थाइ सिब दाउसा मोख्रेब आरो गोबां बायदि बायदि दङ दंबावो आरो बे जोंहा गंगार थाइ थाइसिब आरो सिथा दाउसा मोख्रेब बेफोरनि रोदाखौ जोंहा आमाइ मोननायावहाय सोनानै गाननानै फोथायो आरो आरोबाव दंबावो जोंहा पेनेल खुगा पेनेल खुगा नामनि मोनसे लाइफां बियो मानलाग्रा हारिनि लाइफां बे फेनेल खुगाखौहाय लोमजायोबा बा आमाय मोननाय जनडिस बायदिसिना जायोबा आखाइयाव फानफ्रबनानै लायो
बेखौ फानफ्रबनानै लायोबा जोंनि ओ आ आमाइ मोननाय बा लोमजानाया हामो होननानै बुङो आरो आरोबाव दंबावो जोंहा खुन्थाइ नारा खुन्थाइ नाराफोरखौहाय जोंहा माबायोबा गुग्ला जानाय बे गुग्ला मोखां गैयै आरि बेफोरबायदि जायोबा जोंहा खुन्थाइ नारा फिसाखौहाय जोङो गुग्लायाव फुनबा गुग्लाया थाबनो हामो बा गुग्लाया रानो होननानैहाय बुङो आरो आरो रानमारोबो आरोबाव जोंहा दंबावो थुलसि थुलुसि याबो जोंहा बर' हारि लाबोनाय मोनसे मुल हारिनि लाइफां ङो थुलुसिखौ जोङो ओ इसोर सिबिनायनि अनगायैबो जोङो लोमजाबा बा ग'गा मोनोबा बे थुलुसिखौ बेरे मोदैजों जोंहा माबानानै लोंनाइ जायो आरो सिफ्लेनानै लोंनाय जायो होमब्ला ग'गा मोननाय बा खब बो नै बेरामाहाय जोंहा खारो होननानै बुंनाय जायो आरोबाव दंबावो जोंहा उ खालमेट कालमेटखौहाय जायोबा जों ओ जोंहा हरखाब उदै सानाय बा उदै दुनाय बायदि बेरामफोरा थांगारो होननानै बुंनाय जायो।
आरोबाव दङ जोंहा
ओ पातगाजा पतगाजाखौहाय जोंहा माबायोबा ओ फुं फुुंआवहाय लोङोब्ला जोंनि उदैयावहाय अन्थाइ जानाय आरो बिदिनो ओ माबा मोनसे लिभारनि प्रब्लेमफोर जादोंबा माने बियो थांगारो होननानै बुङो नोंथां आरोबाव रं बो जोंहा ओ उसुमै ओम ओमफ्रायो ओ माउजि खोमा ओमफ्राय खानसिंसा बेफोरखौहाय ओ ओंख्रि जायोब्ला आरो जोंहा मे लेरिया बायदि माखासे बेराम फ्रा जानो हायो आरो ओ हा गगा मोननाय समाव सुप बानायनानै लोङोब्ला गगा मोननाया हामो होननानैबो बुङो। आरोबाव दंबावो ओ आरोबाव दंबावो जोंहा मैफ्राय ओमफ्राय सिब्रु अलदद आरि गोबां मैगं थाइगं जों दंबावो खेरा दाफिनि बेफोर गासिबो जोंहा मुलि हारिनि लाइफां बेफोरबायदि बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंहा माने ओ माखासे बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै बुङो आरो आरोबाव दंबावो जोंहा बोरमा दारि बोरमा दा रि लाय लायफां आं बे बो गोदो गो गोदायनिफ्रायनो बे आखाइ बौनायफ्राव जोंहा जोंनि थैखौ बन्द' खालामनो थाखाय बाहायबोदों आरो बेबादिनो